नोंथां खोनादों नोंथां
अ होमबा जों
जों बिदिब्ला बैसागोनि सावरायायनायनि औ औ जागोन नोंथां जागोन औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो औ औ जागोन नों बर'फोरनि औ बैसागो औ औ नंगौ ओ बैसागु होनोब्लाथ' मा ओ जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामाव थानाय हानाय थागिबिफोरनि थाखायनो मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां? नंगौ नंगौ औ जाय फोरबोया फैयोब्ला माने जोंनि गोसोफ्रा थानो हाया आरोखि नोंथाङा मेथाइ खननानै बा मेथाइ माबा मोनसे दामनानै बैसागुनि मेथाइ दामनानै मोसानो गोसो जायो आरोखि नोंथा दा जों बैसागोया माब्ला फै फैयो होनबा बैसाग दाननि से अक्ट'खालिनिफ्राय जागायो बा एप्रिल दाननिफ्राय जागायो जेब्ला बिलाइ बिलाइफोरा गोरलै बिलाइ खिलियो मिथिंगाया सोमखोर महर लायो अब्लानो जों मा जोंनि गोसोखौ बैसागो बैसागो मोनो खि नोंथां औ बैसाग बैसागु फैबाय बेबायदि मोनखायो जों दा बैसागुखौ जों मोननै बाहागो याव राननो हायो बा राननाय जादों मोनसेया जाहैबाय मोसौ बैसागो आरो मोनसेया जाहैबाय मानसि नि बैसागो नङा होमबां औ औ दा मोसौ बैसागुयाव जों मा खालामो मोसौ बैसागु मा खालामो होननानै बुङोब्ला ओ मोसौफोरखौ बिदिनो हालदै बा साराय नि हांगार बेफोरखौ फुननानै होनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय लाव फानथाव बायदिसिना गानहोनानै मोसौनो ओ फुख्रि बा बबेबा जामफै दंग'फोराव माने थुखैनो लांनाय जायो बे थुखैनो लांनायाव मोनसे मेथाइ खननाय जायो मेथाइयानो जाहैबाय लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा मोजाङैनो दे मेथाइ नङा होनबा नोंथां बे मेथाइखौ खननानै खनै खनै माने फुख्रि दैफाव थुखैहैनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय लानानै फैनानै फुजा होफैबाय गलिफ्राव बेफोरबायदि जों नुनो मोनो गावबा गाव नियमजों फालिनाय औ ओमफ्राय दाना अखानायनिफ्राय मा नुयो जों मानसि बैसागु मानसि बैसागु होनोब्ला जों न'खर न'खर गिदिंनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नखर न'खर गिदिंनायाव जों जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बर' हारिनि गोबां आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
बे आगजुफोरानो जाहैबाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना हारमुनियाम बायदि बायदि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै हौवाफ्रा गामसा गाननानै खर'आवहाय आर'नाइ खानानै हिन्जाव हिन्जाव माहारिफ्रा दख'ना बिदन गाननानै बा ब्लाउस गोजा जोमग्रा लानानै बिदिनो खानायावहाय माबा मोनसे बिबार खानानै माने मोसानाय आरोखि न'खर न'खर मोसानाय बा गिदिंनाय जों नुनो मोनो। खायसे खायसे जायगाफोराव हौवाफ्रा हौवाफोर आलादा मोसायो। आयजोफोरा आइजोफोर आलादा बा सेंग्रा सि ख्लाया सेंग्रा सिख्ला आलादा आलादा मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ खोनानो मोनदों जों गोदोनि दिनावहाय मा दान मोनसेलागैबो मोसायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोखि नोंथां।
नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव जों बेफोरखौ मा सानसे बा साननै जों बेबादिखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि। औ लोगोसे आरो जों बेफोरखौ फालियाबाबो जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन रोखोमनि बैसागु फालिनाय बा प्रग्रामफोर लानाय नुनो मोनो आरोखि जाय प्रग्रामफ्राव माने ओ गिदिरफोरा औ उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय बा खुलुमनाय
आरो गोबां हाबा फारि उन्दैफोरनि जा उन्दैफोरनि थाखाय जेरैहाय खन्थाइ आवरायनाय बादाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय आइजोफोरनि थाखाय सियार सिख'लायनाय बादायलायनाय ओ मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय उन्दैफोरनि थाखाय आरो खु एसे देरफुनाय उन्दैफोरनि थाखाय आरो मा खालामो सक्लेट अरखांनाय बेफोरबायदिनो हाबाफारि लानानै बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुदों। आरोखि नोंथां औ आरो बिदिनो बेलासियावहाय मोनाबिलि समावहाय मोनसे जोंनिनो बर'नि माने बा खाथिनि मुंदांखा मुंदांखा दि देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै मेथाइ खनहोनाय मोसाहोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लानायखौ खौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथाङा आंना थाबोबाय माने जोंनाथ' माने गोखा गोखै जानाय हुदाबो दंमोन नङा होनदो नोंथां। औ औ गोखा गोखै होनोबा जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं जों बेफोरखौ जा नाय जायो आरोखि माने जोंहा सेजौ सेथा गोखा गोखै मैगं दं होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आंथ' आं इसेबां मिथिला नोंथां आं जास्ट मोननै सोल मोननैसोखौल' मिथिगौ। जेरै थाराय दाउ फेन्दा ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै खिफि बेन्दों थाबाय आरो बिदिनो आजिनाय बिबार थाबाय आं बेफोर खौल' मिथिगौ नोंथां गुबुनखौ आं मिथिनाय मोनथिनो मिथिया आरोखि। औ दा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा जोंनि ओरै जिङा ओरैहाय मा मोनसे आरो मोनसे नुबावो जे मानि ओ बैसागुनि नामाव जों मा मोनसे बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंनाय फोरबोखौ जों नुयो आरोखि नोंथां। औ जेरावहाय जों गोबां रोखोमनि बर'नि ओंख्रि संनाय बादायलायनायजों लोगोसे खमलायनाय हा हाजो गाखोनाय बादायलायनाय बायदि बायदि हाबाफारि जों नुयो आरोखि नोंथां। आरो बेवहाय मा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय बैसागोनि बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो माबादि खानथि फोरजों फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां हागोन हागोन जोंनिथिंथ' गोदोनिफ्रायनो बैसागो
गोदोनिफ्रायनो बैसागो खुंबोदों नोंथां औ
अ जोंनियाथ' बैसागो नोंथाङा बुंनाय बादिनो अ जेरै गिबि सानखालि जोङो मोसौ थुखैयो। बिदिनो जोङो मोसौखौ दैमायाव लाना
दैमायाव लाना थाङो दंग'फोराव लाना थाङो हाखरफोराव जोङो लाव फान्थावनि हालदिनि माला बानायो बेनो दिग्लिथि बिलाइ
मा मा बो आरो सिनस्रि बिला सिनस्रि बिबारखौ लानायो। बुनाय जायो आरो आरो थुखैनाय जायो बिदिनो मेथाइ खननानै नोंथाङा बुंनाय बायदि
नोंथाङा बुंनाय बायदि
बिदिनो आरो होमबा खालि जोङो मोखौ मोसौखौ गोदान दिरुंदो खायो।
औ औ नंगौ।
गोजाम दिरुंदो
गोजाम दिरुंदो खाया गोजाम दिरुंखौ गारहरो जोङो। खायो अ बिदिनो खालामो बिनि आरो उननिफ्राय जों गसाय गसायैखौ फुजा होयो।
गसाइखौ फुजा होनानै जोङो बे खालिखो मानसि बैसागो होनो।
औ औ नंगौ थारैनो औ गसाइखौ जोङो फुजा होयो बयबो न'खर न'खर
होखांनायजों गोद
जोङो गोदोरखौ मान बावो।
बिदिनो गेदेर उनदै बिदिनो मान बावनाय जायो बिदिनो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि
बुंनाय बायदि हाग्रानिंफ्राय बिदि मोननाय बिफां लाइफां जेरै दिंखिया खुन्थाइ खेरादाफिनि पाति लथा बेफोरखौ माने लाबानै जों एवना जायो आरो होमबाखालि आरो जोंनि फोथायनाय दंदि बेफोर एवना जाबा बेराम आजार हामो होननानै।
बिदिनो जायो
बिदिनो जायो आरो लोगोसे बिदिनो आरो गाजा गोमजायै बयबो अखारलाङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै लोगो नांनानै गाम गामि जों मोसा हैयो जेरै बायदिसिना गाबनि आइजोफ्रा बायदिसिना गाबनि दख'ना गाननानै जोमग्रा लानानै
आरो हौवाफोरा बिदिनो गामसा गाननानै गुफुर गिन्जि गाननानै आर'नाइ खर' लाना
खर' लानानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै
लानानै मेथाइ खनै खनै बयनिबो न' न' माइ
यो आरो औ नंगौ नगौ थारैनो बिदिनो आरो बुरैफोरा बोरायफोरा
खानै खानै थांनाय बा साथाम खाब्रै लोगो नांना थांना माइरं बिबायहैयो बिसोरबो बुरैफोरा आरो बे बे बैसागु समाव जोंनि बयनिबो
बयनिबो न'खर न'खराव ज' संनायखौ नुयो जों जुमाय औ बिदिनो
मोसानो थांबोला जोमायफोरखौ हो
होयो लोंनो बयनोबो मोसाग्रा सुबुंफोरनो औ औ थारैनो
बिदिनो लोङो बिदिनो गाजा गोमजायै मोसा आरो गामि गामि बिदिनो मोसाखांनानै ओ बैसागोनि जोबनायथिं
हबा जोबनाय उनाव
जोङो बयबो लोगोसे बिसोरो ओ दैमाजों एबा थानसालिमाव उनफोराव फोथारफोराव
फोराव ओ लोगो नांनानै ओ लावखार ओंखाम जायो आरो खाना जायो लोगो नांनानै
आरो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोंनि जोंनि
जोंनि जोंनिथिंबो खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदो औ दानसे गाहाम सोलियोमोन आरो बैसागोखौ
फाय आथिखालाव फायै फायै एसे मा जाबाय ओ ओ सप्तासेल' जाबाय।
आदसा आदसा औ एसे खमनिबोबाय मानसिफोरा बयहाबो सम गैला औ औ फ आरो जोंनि बैसागो समाव बयबो आलासि जालायनाय जायो आलासिफोरा फैलाय खांलाय जायो। बिदिनो औ नंगौ बिदिनो आरो बिदिनो जोंनि गामिफ्राव मोनसे पर प्रग्राम लाखिनाय जायो। नोंथाङा बुंनाय बायदि गथ'फोरनो खेला होयो। मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय जायो आरो मेथाइ खनगिरि लिङो
लेंनानै मेथाइ खनना रोजाबनानै
नै मोसानाय जायो औ औ औ औ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै फालियो आरो जों बैसागोखौ थारैनो औ नोंथां औ नोंगौ ओ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय नंगौ ओ जों आरो मा दानि जुगाव बांसिन ओ बैसागुखौनो जों दुबलि बारिहैबा बबेबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बा दैमा-दैसा सेराव फालिनायखौ नुसै नङा होमबा नोंथां ओ गोदोनि बायदि बिदि दोलै नोगोरै गामियैनो ओंखारनानै ओनदैफ्रा ओनदै सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनला। आरो दाना मा मोनसे ओरैनो जास्ट दानि मोनसे आर्टिफिसियेल जुगनि मेथाइ खननाय बा बैसागु बैसागुनि नङै बा खुगा मेथाइ नङै मेथाइफोरखौसो दामनानै जों मोसानायखौ नुसै नङा होमबा नों थां बैसागुआवबो औ औ औ दा नोंथां जोंङा समाबो जाबाय नङा होमबा अ नोंथा ओमबा दोननिसै औ औ औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोनथों औ